हेलौ
हेलौ औ। खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
ओ ओ दिनै जोङो मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां एसे फोरमायदो।
औ औ नोंथां ओ जों माबा ओ जोंनि ओ साहा बागाननि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा जागायग्रोदो साहा बागाननि बागै एसे औ।
औ साहा बागान आंनि गावनि मोनसे गोबां गुदि जोंखौ आरो बिदि
माने सम्पद औ
बेनिफ्राय बुंथायनि गेजेराव गोबां साहा बागान दं।
औ।
ओमफ्राय साहा बागानाव गाब होनाय मावफुंथि मानसिफोरा रोजागार मोननो हायो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय साहा गासैफोरखौ फिथा फिसा फिसायाव ओ रोबनो लागोन औ नोंथां बेनिफ्राय ओ बेफोरखौ गुदि जथन मावनो नांगौ।
औ
औ औ ओ साहा बिलाइफोर खौ ओ खोमा ओ मा होनगोन इखौ ओ खो-खोनासिनो गुदि कारखानायाव लांनो हायो। आरो बेनिफ्रायस साहा गुदि खालामनो हायो आरो नोंथां।
उम नोंथाङा ओ साहा बागाननि जारिमिन मिथिगौ नामा एसे
साहा बागाननि जारिमिनखौ आङो
मिथिया ओ होमबा आं एसे होननि आं जि मिथिगौ। जोंनाथ' साहा बागानखौ गुदि ओ सिगाङाव आरोना नाइनटिन सेन्सुरि माने जिगु जिगु सेन्सुरियाव ओ जोंनि आसामाव उम जागायजेनदोंमोन।
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओमफ्राय बेखौ उम ओ जिदाइनजौ नैजि थाम बेगौ जिदाइनजौ नैजिब थामाव ओ रबोर रबोट ब्रुस होननाया आसामनि माने रायजोआव आसाम रायजोआव आरोना? ओ बे जंगल जोंनियाथ' गोदो बहुत हाग्रा बारिमोन। हाग्राबारियाव साहाखौ ओ साहा बिलाइखौ माने साहा बिफांखौ ओ गासैखौबो माने नायद जों मोननो ओमफ्राय बेनि उनाव ओ जोंना उम सानजा जोंनि भारत ओ मा होनगोन बेखो कम्पानि ओ कम्पानियाव सा ओ साहा खालामनायनि खामानिफोरखौ जागायजेेनदोंमोननो
औ
माने जागायदोंमोन आरो ना
औ
फ्राय बेखौ जिदाइनजौ थामजिगु मायथाइआव बे ओ जोंनि आसाम कम्पानिफोरा।
औ।
ओ माने जोंनाथ' भारतआवसो फार्स्टआव जागायदोंमोन ना? बिनि उनाव जोंनि आसाम रायजोआव आरोना बेयाव जागायदो। बिनि उनाव बेनिफ्रायनो जोंनि आसामनि गोबां जायगाफोरावनो साहा बागान बानायदोंमोन एबा बानायदोंमोननो आरोना।
औ।
बिदिनो जोंनिया ओ जोंनि आसामाव आसाम रायजोआव गोबां साहा बागान जालांनायसै। बेनि उनावनो।
औ।
ओमफ्राय जोंनिया बे आसामा बेनि थाखायनो साहा बागाननि थाखायनो जोबोर मुंदांखा आरोना।
औ।
मे मा होनगोन बेखौ ओ जोंनि माने साहा बागाननि थाखायनो जोंनि आसामा ओ जोबोर मुंदांखा मिथिजानाय रायजो आरोना जोंनि बे भारत हादराव।
हौ।
उम। ओमफ्राय नोंथाङा ओ बेखौ बे बेनि बिफां गायनाय गायनाय बा खानायफोरखौ मिथिगौ नामा मारै खायो। सा साहा बिलाइनिखौ।
ओ बिलायनायखौ नोंथां मादखायो माने ओ खायफाया आखाइजों बोखायो आरो। ओद थख्रिखौ बिखुनसे लानानै बा मराफोर ला नानै बेखौ साहा बागाननि थाखायोना बिसोरनियाव मोनसे हाग्राफोर। आइजोबो हौवाफोर। बिसोरो खायो आरो।
औ माने औ जोंना आरो। बे बिफांखौ साहा बिफांखौ गायनायावबोथ' जोंनिया जोबोर नेमखान्थि दोङ ना। जों जे बेखौ लाइन लाइ स सारि सारि गायो। ओमफ्राय बिद बिदिनो ओ साहा बिलाइ बिफांखौ गायखांनायनि उनावबो दै सारनो थाखाय गोबां ओमा होनो माबा नांगौ आरोना। मटरजों दै होनो थाखाय मटर नांगौ।
औ।
ओमफ्राय बेखौ उनाव माबाया देरखांबा उम साहा बिलाइआ देरखांबा बिफाङा देरबा बेखौ ख समानै हास थ नाबो होनो थाखाय जोंना मेस सिं नांगौ जायो
औ
उम बिदिनो ओ मो मानो साहा बिलाइ बिलाइफोरखौ जोंङो उह सम-सम जानायावनो खाना होबाय थानांगौ आरो ना होमबास मोजां बिलाइ ओंखारो
औ
उम
औ बिनिफ्राय
ओ
औ दरसम सा बागानि सुब फोरा गासैबो दिनै खामानि मावो आरो।
औ ओमफ्राय बिदिनो उह जोंनिया साहा बिलाइखौ खानानै उह कारखानाफोराव लांङो आरो ना।
औ
जोंना जेराव जोंनि साहा बिलाइ बानायो
औ
औ बिदिनो साहाखौ माने कारखानायाव लांनानै ओम बेखौ जोंङो माने फोराननो होनानै फोरानना सुनानै फोराननानै बिदिनो साहा बानायना हरो।
औ
गुन्दै
औ
उम उह ओमफ्राय साहाखौथ जोंनिया बिदि बिलाइ लाबोनायजों बिलाइजोंनो जायो नालाय
औ
उह बिदिनो गासैबो गोदान उम फिसा आरो उह माने बिलाइ गोदान बिलाइफोरखौथ लांखायो कारखानायाव ओमफ्राय खनाादोंं ना नोंथां?
खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
औ औ उह गावनि आरथनि अननायाव आरो गोबां रां होयो साहा बागाननि ओ बे मानसिफोरजों जायाबा हाग्रा बा मावग्रा मानसि थायोना
औ
अ साहा बागान। याव माबा गानदा आसामनि सोमोन्दै सोमोन्दो आरो मोनसे गोबां सिनायथि। ओ एकार ओ बेखारनि साहा बागानखौ ओ जन तन मावनायाव आरो रैखाथिनाया जेरै स गारायदि दायथ' आरो
उ जायाथ' बे साहा बागानदो गोबां माने रांबो खामायनो हायो आरोना जोंनि ओ आसाम रायजोआ। गुबुन हादोराव। गुबुन हादोरावबो जोंना हरनो हायो ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव रां आरजिनो हायो आरोना बेखौ साहा बागाननिफ्रायनो।
औ
खोनादों ना नोंथां?
औ
औ ओमफ्राय एसे बुंलाय नोंथाङा साहा बागाननि बागै।
साहा बागाननि बागै ओ साहा बागाननि साह बिलाइ बेखौ नोङो ओ हाखांनानै नोङो ओम ओ जेहेथुबा गोरलै थायो।
औ
फोरावबो नोङो माबा एसे एबौबाब बाया बायो नालाय औ साहा बागान नि जा बिलाइफोराव एम्फौ जायो। औ बेफोरखौ नोङो ओ माबा ओ जेनेबा मोजां खालामनोबा बेहाय माबा मेडिसिन होनाय जायोनो आरो
मुलि होनाय जायो।
औ गुलि होनाय जायो नो ओमफाय नोङो बियो जेनेबा साहा खाखांजोबखांनानै नोङो बिफाङाथ' जौबाय थायोना? बेखौ नोङो हानांगौ जायो आरो
औ औ हाबाय थानांगौ नाङाबाथ' मोजां दे बिदिब्ला नो नोंथां ओ समाबो जाबाय जोंना
औ नोंथां
औ दे दोनथ'नोसै होमबा ना नोंथां उनाव लोगो मोनज्लायसै ओं
हा आंनाव दे